हेलौ हेलौ खोनादोंना? ओम मा खा खालामदों
नै ओरैनो दंलाबायो।
ए। ओम ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय? ए ला औ। ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा मोनानि?
संगासिनो।
ए दासो संगासिनो ना?
ओम
जोंनाबो दासो संगासिनो नै। जाथ'आखै गैया जाथ'आखै जाहाबो दासो संगासिनो नै।
ओम मा ओंख्रि सं
आंबो दानों ओंख्रिया माबासो मैथाजों दाउ बयलारजों संबाय ओमफ्राय मोनथ'वाखै आरो दासो संगासि
ओम ओम गोथाव।
गोथावाथ' एसे गो
ओम जानांगौ गोथाव गोथावखौनो।
औ एसे देहाफ्राबो थागद जानायनि ना?
थागद जानायनि सम सम जाहोलानांगौ।
औ औ एसे नङाबाथाय देहाफ्रा दुरबल दुरबल मोनो बिद
उम दुरबुल मोनाबा
औ
खामानि मावनांगौ जायोना जानांगौ जानायखौबाथ' खहाब नांथारो एसेबो
ओम एसे मोजाङै जाखानांगौ खबर सबर मोजाङैनो दङ आंनाथ' दा बर्थमान ओरै मोजाङैनो दङ
उम
थांनायाथ' जेरावबो बेरायनाय जाखै दासान्दि
आंनाबो बिदिनो दासान्दि ओरैनो दोंथ'यो
ए ओं ओं जेरावबो बेरायनाय जायाखैना दासान्दि
दासानदिथ बेरायाखै बेरायनायालाय बैयावबो थांला बदोंमोन ओरै थुक्राझारथिं एसे
ए ओं ओं ओं
एसे बेरलाबायना फैबाय ओरैनो बेलासि बेलासि
औ औ आंबो दा बेलासियाव दाख्लै सर'लपारा बेरायदोंमोन ना
ओंखायनो सोंहरदां
औ जोङो ओरैनो आमाइ दं ओमफ्राय जोंनिनो बिदा सासे दंमोन ओमफ्रायो ओरैजाय लोगोफोर माखासे दंमोन आरो बिदिनो आत नयजनसो दङमोन आरो मानसिफ्रा दाथ' दाख्लै थांना फैखांबा जानायाबो एसे मोजाङै जाना फैनाय जादों ओमफ्राय बेदरा आग्लायलायदों आरो ना माने बेदरखौथ' जाजोब हालायलायासै एकदम फ्रा आग्लायलायखादों आरो ना बेदरा बोरमाखौथ' बेदरा लांदों ओमफ्राय गथा लांनाय जायासै जोङो
आतसा
खेल मासे लाबाय ओमफ्राय ब्रयलार मानै बिरियानि लांनानै जाहैदों आरो ना
गैया आंहा देग थांनायानो जाया
ए दे देग्लाय थांनाय जायासै ना
खान्थार सां र
औ औ जायो बेरायनांगौ एसे बेरायनानै फैनांगौ नायनानै दाख्लैथ' खनसे थांखांबाय आरो नै दा लोगोफोर सासे लोगो थांनो मोनाखै ना मा होनो ओमफ्राय बे थांनो लेंगासि दंबावलाय आरो आंखौ माने
थांबाव थांना हो एसे बेरायना फैनांगौ जायगाया मोजांना हरजाय आराम हाजो सेरसेेर
जायगाया मोजां दुगैनो मानो मोजां थान्दानो बिराद मानसिफोर फैयो नोगोदनो गोजान गोजाननि फैयो औ औ सेंग्रा सिख्ला बोराय
रबारावथ' जा मानसि फैयो ना बा बुंनाय नुजोबो आं
फुरा मानसि जाखायो एकदमबारे
मानसिखौथ' बुंनांला आजिखालि बोथोरानो बेनोसै बेरायनाय जानाय लोंनाय
ओरैनो मा ओंख्रि संदों दालाय नोंसिना
जोंना
औ
ओरैनो जोंनाबो देव बयलारसो लाबोदोंमोन आङो बयलार ओमफ्राय आलुजों संखोना माखोथाय
औ औ
माबा फाजामोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मैफ्राय भाजा हादोंमोन दहाय बिमाया
ए
संबायदां बेखौनो दा
बिदि मैगं गोथांबो जानांगौ एसे भिटामिन जानायनि मैगं गोथांबो बेखौबो थाजा मैगंफोरखौ जानांगौ भिटामिन बुस्थुफोरखौ जानांगौ
उम जानांगौ
ओरैनो दस्रा गोजानाव थांनायनिथ' जेबो सानथ'वाखैना दाबो
सानथ'वाखै साननायालाय नै एसे फैसानि प्रब्लेम जादों थांनो नागिरदोंमोन थांनायालाय
ओ बे फैसायानो एसे बयनिबो माबायाव उसुबिदा लाबो
बे फैसानि प्रब्लेम खालामजोबो गासिखौबो माबा मोनसे मावनो सानबाबो मावनो हाया अबाव बेरायनो मोनसे सानबाबो बेरायनो हाया गोजानफ्राव
हा बिदिनो जानानै दं आंनाबो
साख्रि बाख्रिफोरबो गैया जाहैबाय
साख्रिबो गैया जाहैबाय जोंहाथ' बेखार जिबननाय दा र देनां
माबा उनफ्राव सान्सफोर मोनबा माबानोसै हाबसै जेराव बसाया
औ औ
बिदायालाय मा खालामदों नोंसोर नालाय
दा बियो न'आवनो दङ नै बिदिनो माबा माबि खामानि मावलागासिनो दङ
मा मा मावगासिनो बे दासान्दि माबा माबासो नुलाबायदों आं
बियो बिदिनो न'नि चेयार टेबोल बानायला बायो दाखलि ओंखाम जाग्रा थिबोल बानायखांबाय गंसे से ओमफ्राय दा बिसिनि आब'मोननि बानायगासिनो दं आरो
आचसा
थिबोला गंसे गिदिर बानायनानै दङ ओमफ्राय
ओम
सायाव फार्ला बहायाखै आरो बहाय नंगौ आरो बे नानिनि लेखा फरायाग्रा थिबोल गंसे फिसा बानायबावदों बे खौ बे बेबो हां हाहां जाबाय आरो ना दंबावो एसे खामानि दंबावो हासिगोन बेखौ
आं सान्दों माबा दाखै बुस्थुखौ बानायनानै फानसिगोन नामा बेलाय सानदोंमोन आं
फाननाया मानि फाननायनि बानायथ'वाखै खै न'आव बाहायग्रोनानै बानायग्रो दों आरो
बुस्थुखौ अबाव लायो बे मा-मालबाथाखौ
माल माथायाथ' बाथामेरिया
औ
बाथामाथ' बे न'नि खासो सो ओमफ्राय औ
सानदों बबेनिफ्रायबा लाबोनानै बानायफैदों
बे न'नि जोबखा सो बाथामा गासैबो माने बे न' खामसालि होनानै बाथा माग्लायनाया खौ बानायबाय आरो आरो ओमफ्राय नै बियो सायाव होनाया थखथाया
माव
मानि न'आवथ' फार्ला गैयामोन नालाय
उम उम
ओमफ्राय हाजानाय दङमोन दंफाङालाय फांसे बिफाङा ओमफ्राय होनबाबो हाथ'वासै बेखौ हाला उनाव फेदेर ननानै बाथा मानसै होननानै हाय आरो ओमफ्राय बायबाय आरो दे
आंलाय उन्दुग्रासो नामा सानदों आं बेखौनो ओरै दखानाव बहायनो आं गंसे बानायनोसै नामा सानदोंमोन आं बेखौनो
ओ जायोथ' एसे रथ' थनो ना ओम ओरैनो उन्दुग्राथ' नङा ओंखाम जाग्रा। ओंखायनो मानसिफोरा जाजानायनि होननानै एसे गिदिर बानाय दिमार
मोजाङानो
जिरायग्राबो गंनैल' जादों गंब्रैसो बानायबावगोन दा
ओम ओम ओम।
बानाय बावनांगौ दं बावो ओमफ्राय दा टाइमाबो मोनाना। बायेरायावबो थाङो गावबो फुङाव दसे फुङाव दसे ओमफ्राय बेलासियाव दसे। बिदिल' मावनो मोनो ना।
ओम। मावाबाबो जाया हनै।
औ औ।
आं बा दासोनि खामानिसो मावलाबायगासिनो।
खामानि मावगासिनो ना दासान्दि?
औ औ मावनाया बिदिनो मावलाबायद जों एसे
ओम गामिनि जोंना?
गामिनि औ।
आंबो नै दासान्दि एखमबा मावनाय एखमबा ओरैनो बेखार थानायसो जालागासिनो। नै दा सानदि।
ओम।
बोथोराबो अखा अखा जाबाय थाबायना। अखा हालाय सान्दुं दुंलाय ना अखा हाबाथ' ओरैनो थांनांगौ जायो सान्दुं दुंबा जायो बिदि जादों आरो।
बेनो जाहोयबाय दैलां गायनाय फुनाय। अखा हायाबाबो दाय जायो दा अखाया बारा हाबायना। दिस्टार्बबो जाबाय।
औ औ नोंसिना माइ फोर गायोना गायामोनलाय।
गायगोन गायो। गायो। उम खोथियाखौ माने दाख्लैसो फोनो मोनदों लाहार फाहारा नै दाख्लैसो खोथियाफोरखौ दाख्लैसो फोलाबायदों ओरैनो एवनो मोनथ'वाखै। खोथियाल' फोना दोनग्रोदों।
उम ओरैनोथ' थ' दासान्दि दानाथ' एवनाया दा दसेनो एवनो हा
औ हायो औ। ट्रेक्ट'रफोरजों एवनानै जायोना थाब-थाब हायो सानसेनो हालाजोबो।
औ जोंनाबो खोथिया जाथ'वाखै फोनायालाय एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय जा थ'याखै आरो ना। हा ओमफ्राय थारैनयाथ' खारायनो हायो। जोब्बाय ओमफ्राय। माखासे मोसौजों ओमफ्राय माखासे ट्रेक्टरजों
जायो जेरैबो उम।
दा मालानि समाव गायनो मोनगोन।
उम
बेखौनो आमथिसुवा बायहैगोन खोमा दां। उम दे होमबा दैे बिदिबा दोन थ'नोसै ना ए दे।